औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय दे खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा माबा माबाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नामा?
औ औ औ सानदों जोङो दिनै ओरैबायदि बे आयदानि सायाव बा टपिकनि सायाव जोङो दिनै सावरायगोन नोंथां। जाय निकि आथिखालाव ओरैबायदि गोनांथार ओरैबायदि हेफाजाब होथावथाव ओरैबायादि खामानि जाथावथाव बेनि सोमोन्दै जोङो दिनै सावरायगोन नोंथां। आरो बेनो जाहैबाय ओ मबाइल बा जानबुं जों बेनि सोमोन्दै दिनै सावरायगोन थ' जोङो आथिखालावथ' जोङो मबाइल होन होननानै बुं ब्ला थ' जोङो मोन्थिखागौ मबाइला ओरैबायदि मोन से दिनै ओ
गोनांथार बयनिबो
गोनांथार बयनिबो गोनांथार जायखो जोङो जेनेबा अरायसम जेनेबा जेखो जों बिखौ बाहायबोयो आरो जायखो जायनि गेजेरजों जोङो जों जोबोद माने बायदि हेफ फाजाबफोर मोनबोबाय थादों बेबायदि मोनसे बेयो बेसाद आरो दा बा बुस्थु होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो नोंथां। स आ बेनि सोमोनदै ओ आङो नोंथांनिफ्राय एसे मोन्थिनो लुबैदों नोंथाङा बे मबाइलनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मबाइल होनोबाथ' जोङो दायो बयबो मिथियो। गोदोर उन्दै गासैनि साया गासैनि आखाइायावबो जोङो नायोब्ला दानि जुगाव मबाइल नुयो। नंगौना नोंथा?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मबाइला ओ मोनसे बयनिबो गोनांथार बुस्थु जोंनि माबा जिउआव गोनांथार बेसाद बायदि जोङो माने जोंनि लाइफनि मोनसे पार्ट मोनसे इम्पर टेन्ट बुस्थु बायदि जाहैबाय आरो बे मबाइला मबाइल गैयाबानो माने जोंनि मानसिफोरा थानो सुखु कुला बा ओ मबाइल गैयाबानो माने जेबो खामानियानो जाला बेफोरबायदिहि ओ जाहैबाय आरो आथिखालावहा हाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
मबाइला माने बाहायनो रोङोब्ला गोबां बेयाव मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो। बुहुमनि खना खनला जोङो जायगाफोराव थांनानैहाय जायगाफोरखौ नुहैया बा मिथिया गोबां बुहुमाव खना खनला मा जादों मा ओ सोरो मा जादों बबेनि मानसिया बबेयाव थांदों बेफोरबायदि जोङो। ओ थांनानैहा नुहैया नाथाय जोङो बे मबाइलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनो आरो ओम बे मब बाइलनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो बा सोर ओ बिदिनो मोजां खामानि मावदों सोर गाज्रि खामानि मावदों बेफोरखौ जोङो दायो न'आवनो थानानैहाय बे मबाइलजोंनो जोङो नुनो मोनो आरो गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आथिखालाव मबाइल मबाइलखौ बाहायदों थिगानो नाथाय जोङो मबाइलखो जिबायदि बा बाहायनांगौ बेफोरबायदि जोङो बा बाहायनो रोङाखै मबाइल जोंसो जोङो बाहायजानाय बादि जादों आरो मबाइल मबाइल मोनबाय बा मेट्रिक पास जाबाय क्लास नाइन थांबाय बा ओ बिदिनो कलेसाव थांबाय बेफोरबायदि एगजामफोर पास जानानै गथ'फोरा बिमा बिफानिया मबाइल बिदों थिग बिदि बिदिनो मबाइलफोरखौ बिमा बिफाया होदों। आरो मोननाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फोरा ओ आथिखालाव मा मा खालामदों। मोजाङै बाहायनो रोङाखै आरो मबाइलफोरखौहाय गेम लेदों बा सोरजोंबा रायज्लायदों समफोरखौ एगारदों। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बेबायदिनो जोंनि गथ' फोरा बे मबाइलजों गाज्रि जालांनायखोबो जोङो नुनो मो मोनदों मबाइला माने गोबां बेयाव मिथियै बाथ्राखौ नुनाङि नुनाङि बुस्थु'फोरखौबो नुयो नालाय बिनिखायनो जोंनि सें सेंग्रा सिख्लाफोरा गाव गावखौ हमथानो हायाखै आरो। गोबां बिदिनो गाज्रि भिडिअ' फट' बेफोरबायदि नायदों। बा गाव गावख खौनो गाज्रि ओ मबाइलजों बाहायजादों। ओ नाथाय बेबायदि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाव गावखौबो हमथानांगोन। जोङो मबाइलखौसो जोङो बाहायनांगौ नाथाय जोङो मबाइल जों बाहायजानो नाङा। बेयो आंनि साननाय आं। आरो मबाइल होनोब्लाथ'। गोदोर उन्दै दानि जुगाव जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गासैयावबो म मबाइल नांगौ गथ'फोराबो मबाइल गैयाबा जाया। बा गेदेरफोराबो मबाइल नङाबानो जाया बेफोरबायदि जाहैदों आरो। ओ नाथायबा जोङो बे मबाइलखौ बाहायनो रोङोब्ला। गोबां मोजां बे मबाइलजों जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। दानि जुगाव जेनेब्ला‌ नोङो क्लास थांनो हायासै। बा माबा मोनसे ओ खामानिखौ नोङो। ओ बुजियासै जोङो लोगो लोगो मबाइलाव गुगोल अन खालामोब्लानो जोङो मि मिथिनो मोनो नुनो मोनो। ओ बेसेबांखिनियानो आंनि फोरमायनाया नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन।
औ जागोन। नोंगौ नोंथाङा जि फोर खो बुंलांबाय बियो थारैनो नंगौ। थिग बेबायदिनो आरो जुदि जों मबाइलनि बेलायाव। मबाइलनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों। दाथ' जेनेबा आथिखालनि मुगाथ' जथेस्थ' दडेभलप जानायनि मुगा नालाय। बेनिखायनो जेनेबा जों बै गोदोनि दिनावहाय। जोंनि बे आबै आबौनि दि ओ दिनावथ' बेबायदि जेनेबा। बेबायदि मबाइलफोर गैयामोन जानबुंफोर गैयामोन जायनि। थाखाय जेनेबा बिसोरो एसां। जेनेबा बे संसाराव बबेथिं मा जादों बबेथिं मा जायाखै बेफोर खो। रांफोरखौ जेनेबा मोन ओ मोननो हायाखैमोन नाथाय। आथिखालाव बा बे मबाइलनि गेजेरजों ओ मोनथिया। मोनथियामोन बबेथिं माजदों ए माने बबेथिं सोर थैदों सोर थैयाखै जेनेबा। जेबो माने पात्ता गैयामोन आरो। नाथाय आथिखालावबा ओरैबायदि टेकनिक ओरैबायदि मोनसे। बुस्थु जि बुस्थुनि गेजेरजों। बे बुहुमनि बबे खनायाव मा जादों। बबे खनायाव मा जाबाय थादों बबे खनायाव मा जागोन। जों बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो दायो मोनथिनो हादों आरो। थिग बेबायदिनो जेनेबा फार्स्टथि बे। जों जुदि मबाइलखौ नायोब्ला बियो जोबोद मोजां आरो। जोंनि थाखायबा जोंनि थाखायबा मानोना नोंथाङा बुंलांबाय। बे बे जेनेबा बे फरायनायनि बेलायावबा बेयो जोबोद मोजांखा जोङो जुदि माख। माखौबा बुजियाखैबा बा माखौबा जुदि जेनेबा जों मिथियाखैबा। गुगोलाव माहाय सार्च खालामनानै नायबानो जों बेखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे। बे जेनेबा आरो जुदि ओ बेखौ जुदि गोथौयै बुंनो थाङोब्ला दिनै। बे मबाइलखो बाहायनानै गोबां मानसिया। गाज्रि लामाथिं नस्थ' नस्थ'नि लामाथिं थांगासिनो दङ। आरोबैस मबाइलखौनो बाहायनानै दिनै गोबां मानसिया मानसि जानो हाबोदों
औ औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा बुंलांबाय जोङो मबाइलखौ बाहायनांगौ नाथाय जों मबाइलजों बाहाय जानाङाना बे नोंथाङा बे नोंथाङा बे बुंनाय बुंनाय खौराङा बियो जोबोद इम्परटेन्ट बियो नंमारगौ नाथाय आथि खालाव जों नुबोदों गोदोरनिफ्राय उन्दैसिन खालि मबाइल रावनिबो न'खराव जुदि साबा मानसि दङब्ला साबानि आखायावबो बे मो मबाइला थाखागोन बेथ' एकदम फुरा माने ओरैबायदि जाबाय माने बियो माने रुटिन बायदि कम्पालसरि बायदि जालांबाय आरो जे मानै न'खराव साबा मानसि थायोब्ला साबानोबो मबाइल लांगोन बेबायाददि जालायबाय आरो माने आ थिखालाव माने मबाइल गैयाबानो माने सम बार लाङा टाइम पास जाया बेबायदि जालायबाय नोंथां नङाना नोंथां बेनिखायनो बेनिखायनो दा माने ओरैबायदि जाबाय जि सेम मबाइलखौनो बाहायनानै खायसेया ओरै बायदि जुगाबोदों आरो से मबाइखौनो बाहायनानै दिनै खाय आयसेया मानसिया ओरैबायदि गाज्रि लामाथिं जेनेबा जों अ थांनायखौ गाजरि जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो निखायनो जो मबाइ खौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौबो जों जेनेबा रोंनांगौ आरो मबाइल मन्दों ओरैनो जानला मनला भिदिअ नायदों फेसबुक नायदों माने बायदिसिना नायनानै जेनेबा जों बेफोरखौ टाइमफोरखौ हगार हेरनो नाङा आरो मानोना जों जुदि नै आरो बेखौबो जेनेबा जों नुनो मोनो उन्दै उन्दै गथ' फुरा जेब्ला जेनेबा अ गाबु बा बाब्राबबाय थायोना बिसोरखौ मा खालामो बै मबाइलफोरखौनो जेनेबा होनानै बिसोरखौ बुरखायो नाथाय बेबो मोनसे जेनेबा आ
औ
आं सानो आरो आं गियानाव आंनि नोजोराव गाज्रि होनै आं सानो आरो जेब्ला आं बेखौबा मोजां होननो ना गिरा मा औ नंगो। थां बेनिखायनो जेनेबा आं बेखौ मोजां होन साना मानोना बेखो जुदि सानफ्रोमबो जुदि बेबायदिनो जुदि माहाय गाबबानो जुदि मबाइल देखायनानै जुदि बिखौ बोरखायोबा उनाव बे गथवाबो बिदिनो गोननांगोन मानोना बे
औ औ
फैखासिगोनफोरा बेबायदि जागोन बेनिखायनो
औ औ
आरो जेसबां हायो जों जेनेबा उन्दै गथ'फोरनिफ्राय आरो बि फरायनाय गथ'फोरनिफ्राय जेनेबा जोङो सि गोजानाव लाखियोबा मोजां नोंथां।